औ- औ खोनादों नोंथां
औ दे होमबा जों टपिकनि सायाव रायज्लायनिसै
औ दे बुं
न'नि जिब जुनारनि बागै रायज्लायनिसै दे
दे फोरमाय
औ नोंथांनि न'खराव मा मा जिब जुनारखौ जों फिसियो आरो
मा होनदों?
नोंथांनि न'खराव मा मा जिब जुनारखौ जों फिसियो एसे फोरमायनो हांगोन नामा?
औ जोंनि न'खराव मोसौखौ फिसिनाय जायो आरो अमा दाउ, बोरमा बिदिनो बायदि बायदिख फिसिनाय जायो आरो
औ बिसोर जों मा जाना थांना थायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ मोसौआ गांसो जायो बोरमायाबो गांसो जायो आरो अमाया बिदिनो ओ गुन्दै बा ओंखामफोरखौ गायनानै होजायो आरो आरो दाउआ माइरं जानानै थांना थायो आरो
औ बेथ नंगौ बिदिनो जों मोसौनिफ्राय आरो बायदि गाइखेरबो मोनो न मोसौनिफ्राय जों औ मोसौनो आरो बेनि अनगायै मा मा होबावो जोङो?
मोसौ औ मोसौ मोनथ जों गांस सोनि अनगा जोङो ओ जायखौ बुङो गुन्दैनिफ्रायनो मोननाय बे दाना दाना अकपुर खौ होनाय जायो आरो
औ
औ
बोरमानोलाय नोंथां?
बोरमानोथ बिदि जेबो होथनाय जाया मोनथिया आरो बिदिनो गांसोखौनो जानाय जायो बिसोरो
औ फाख्रि बिलाइखौबो होनाय नुनो मोनोना?
औ औ नंगौ
अ उम फाख्रि बिलाइ बेफोरबायदि बिलाइफोरखौ जों होनाय नुनो मोनो
औ औ
आरो अमानो हायलाय?
अमानोबो बेफोरखौनो गुन्दै बा
औ ख खबिफोरखौबो कबबिफोर
औ औ बेफोरखौबो जोंङो होफाखायो आरो बेफोरखौ होफाखायो औ ओंखामजोंनो जों बेफोर खौ होफाखायो
औ आरो अमानो जों थासबो रुनानै होयो ना? औ बिदिे बेनि अनगायै जों मोसौखौहाय बायदिसिना खामानियाव बाहायोना नोंथां?
औ औ बाहायो।
जेरैहाय जों माइ गायनो थाखाय हालेवनो बेफोराव बाहायनाय जायोना?
बाहायो औ।
औ।
जोङो मोखौ मोसौनिफ्राय जोङो ओ फिसाबो मोनो। आरो जों बेफोर फिसानि फिसा मोननाय लोगो लोगो जों मोसौनिफ्राय गाइखेरबो मोननाय जायो आरो।
औ मोसौखौ देरब्ला आरो जों जेब्ला रांनि आंखालाव गोग्लैयो अब्लानिया फाननानै रां आरजिनो हायो आरोना।
औ औ।
गावनि नांगौ समाव फरायनाय समाव बेफोरबायदियाव जों बाहायो।
औ औ नंगौ। ओ नोंथांमोननियावबो बेफोरदिनो ओ जिब जुनार फिसियोना?
औज औ जोंनि जा मोसौ बोरमा बोरमाखौ एसे गोदोहाय बांसिन मोसौखौ फिसियोमोन। नाथाय दा एसे मोसौआ बारा गैलिया आरो जोंफोरनि गामियावहाय। ओमफ्राय हाय बोरमाखौ खौ बांसिन लानाय नुनो मोनो मोनदों आरो आङो।
अ जोंनो गासैबो जिब जुनारा बिसोर जोंखौ एसेबाबो ओ बिसोरखौनो फाननानै जोङो रां मोननाय जायो।
औ नोथां।
औ।
बिदिनो नोंसा नोंथाङा नोंथाङला न'खराव मा मा जेनेबा आरो फिसिबावो?
ओ जोंनि न'खराव बिदि बेखिनिखौल' फिनाय जायो आरो। बायदि ओ बेलेग जिब जुनार फिसिनाय जाथ'आ।
औ।
औ।
ओरैनो न'खराव मा मा दं नोंथांना नोंथांला ना?
ओरैनो मोसौ दङ' बोरमा दं, ओमफ्राय आरो अमा दं आरो दाउ दं आरो।
औ। आंसो गैया न' होनथ।
गैथ'आ।
औ।
ओ जो नोंथाङा मिथिगौ नामा जे हांसोखौ जोङो माबोरै फिसियो आरो जों बेखौ मायाव दोनो?
अ हांसोखौहाय जोङो जोङो बे गुन्दैखौ होयो आरो ना हांसोनो सापर बेफो फोरख होयो फास जेब्ला फिसा समाव। बेफोरखौ आरो फुख्रियाव दोननाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
बिदि।
औ।
जोङो हांसोखौ ओ बिफोर हांसोखौबो फाननानै रां मोनो आरो जों बेखौ। औ जानोबो हायो आरो औ। ओ नोंथाङा मिथिगौना जे ओ हांसोखौ जों मा मा जों जानाय जायो?
औ हांसोखौ जों। खुमब्राजों बांसिन जानाय नुनो मोनो आरो खुमब्रा खुमब्राजों जायोब्ला बांसिन साबसिन गोथावसिन जासिनो होनना बुङो आरो। मानसिफोरा गोथाव मोनो खुमब्राजों जायोब्ला।
औ औ थारैनो
नोंथाङा माजों जानो मोजां मोनो खुमब्राखो?
औ आंबो बिदिनो। खुमब्राजोंनो जानो मोजां मोनो आरो आरो जोङो आलु बा टमेट' होदलानानैबो जाजायो आरो।
औ नंगौ नोथां।
बेफोरखौनो फिसिनानै जोङो ओ जोंनि नांगौ समाव जों। खैफोद समाव बिसोरखौनो जोङो फाननानै ओ इसे एसे एनै गरसे गरनै रांखौ मोननाय जायो आरो बेजोंनो जोङो ओ जोंनि जिउखौ बेजोंबो खुंलांनो हायो आरो।
औ नंगौ नों थारैनो सैथो।
ओरैनोथ' जोङो ओ बायदि बायदि जुनाद फोरबो फोरबोफोरखौबो जोङो लाबोनानै फिसिनो हायो नाथाय जोङो। ओ बेफोरनि बायदि ओ फाननानै बिसोरबायदि ओ गरसे गरनै रांखौ। खौ मोननो थाङा आरो बेलेग जुनारफोराव।
नंगौ नंगौ नोंथां जों न'खरावहाय। सैमाबो थायो सेसा सेसाबो फिनाय जायो देलाय जोङो।
औ नंगौ नाथाय! ओ बिसोरनिफ्राय बिसोरखौ फाननानै जोङो ना नाथाय रांखौ मोननाय जाया आरो औ। जेरै ओ मोसौखौ जोङो दुब्लियाव होनानै दोनबानो बि बिसोरो सानसे गाहाम गांसोखौ जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो
औ थेवबो मोसौखो दैज्लां समाव माने एसे माने खस्थ' जानायखौ नुनो मोनो आरो गांसोनि थाखाय
औ नंगौ नाथाय जोङो दैज्लां समाव अ दु ब्लियावल' नङा जोङो ओ लामाफोरावबो जों मोसौखौ होना दोनजायो आरो।
औ न'आव बांसिन जिगाब थायोब्ला मोजांसिन जायो आरो।
औ औ औ नोंथाङा ओ नोंथाङा जे बुंदों जिगाब होननानै ओ जों जिगाब खौ मानिफ्राय मोननाय जायो?
जोंनि जिगांनिफ्राय जेब्ला माइखौ मारा नायोना बेनिफ्राय ओमफ्रायहाय मोननाय जायो आरो। मा मारा नानानै बेखौहाय जेब्ला मारा नाहोयो अब्ला जिगाबखौ मोनो आरो।
औ औ जिगाबखौ जोङो माइनिफ्रायनो माइ बिफांनिफ्रायनो मोननाय जायो।
ओं औ नंगौ नोंथां।
सिगाबा जोंनो मोसौनि थाखायल' नङा जोङो गासै खामानियावनो जिगाब खौ जजों बाहायो आरो जेरै जोंङो ओ नोंथाङा मिथिगौ ना जायखौ बुङो मैखुन?
औ औ मैखुन।
जों बे मैखुन बानायनायावबो जोङो बेखौ ओ जिगाबखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो।
औ आंथ' औ आंथ' दा मैखुन बानायनायखौबो नुवाखै।
औ औ फेराखै औ बहुद जायगायावनो थाया ना नाथाय ओ खायफा खायफा गामि फोराव बानायनायखौ जोङो मबाइलफोरनिफ्राय ओ मोननानै नुनानै मोननाय जायो आरो।
औ आथिखालाव बांसिन बांसिन मबाइल इउटुबनिफ्रायनो नुनो मोननाय जायो आरो न'खराव थांनानै नुहैयाबाबो।
औ औ। आरोबाव जोङो जिगाबखौ ओ ओंखाम संनायावबो बाहायो आरो जेराव जोङो फार्स्टआवनो जों अरखौ जरायो। बा बेयावबो जोङो जिगाबखौ ओ बाहायनाय जायो आरो जेराव जोङो बनखौ गुदुं खालामनानै अरा जोङो बेफोरबायदि ओ साननायाव जोङो जिगाबखौ सावनाय जायो आरो।
ओ नंगौ नोंथां।
आरोबाव जोङो गोजां बोथोरावबो जोङो जेब्ला ओ औ औ अर सायनो थाखाय बाहायो आरोबाव ओ जेब्ला आलासि फैयो अब्ला जोङो उन्दुनो मा ओ जि जोम गैया जायोब्ला अब्ला जोङो जिगाबखौ मायबा मोन बो बुस्थु बा बस्था बा माबा मोनसे ओरैनो जिनिसाव सोनानै जोङो बेवहाय उन्दुनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां गोदो बांसिन बांसिन जिगावबावहाय जोङो आलासि फैयोब्लाथाय बिदि ब'स्थाफोराव सोनानै जों गुदुं खालानो थाखाय बिदि होयोमोन आरो बांसिन नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनबांलिया बेफोरखौ।
औ औ बुंनो थाङोब्ला ओ आवगोलनि ओ आबै आबौमोना लायनो बेनिफ्रायनो उन्दु उन्दुबोनानै देरनायमोनलायनो।
औ नंगौ।
औ आ-आगोलो औ। आबै आबौमोननि दिनाव बेफोरदि जों दा उन्दुबाय थानाय बैसां दंफांनि बेैसां बिदि गैयामोन लायनो औ। ओ नोंथाङा ओ एसे फोरमायलायदो ओरैनो मा मा मोनथिगौ?
आङो बे उन्दुनायनि बागै ना नोंथां?
अ ओ जेखिजाया ओ
जायखिजाया माने बेहाय उन्दुनाय होनना बुंब्ला जों बि बैसाङावनो दा गोदो गोदोथ' उन्दुनो मोनामोन न' बै साङाव जोङो दा आथिखालाव ओ बैसांङाव उन्दुनायखौ नुनो मोनो बांसिनखौनो
औ नोंगौ।
ओं। दे होमबा नोंथां औ दे।